नोंथां खोनादों ना औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आं ओरैनो दं नोंथां
ए आङो नोंथांजों बर'फोरनि आमथिसुवा आरो खाथि गासा सावनाय फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
ए आमथिसुवाया जाहैबाय जोंनि बैसागो बैसागो मागो बोथोर जेनेबा फोरबो फालिबोनाय बायदि बेबो मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो आ ओम मोनसे गोनांथार बर'फोरनि फोरबो बे फोरबोनि सानखौ फालिनाय जायो आरो बर'फोरा ओ बे फोरबो खालि आमथिसुवा खालि आमथिसुवानि सानखालि आरो बुहुमखौनो सुवा जानाय होननानै साननानै ला नानै साननानै लानानै फोथायनाय दं आरो बर'आव बेनिखायनो आमथिसुवानि सान गेजेराव हा जावनाय बिफां लाइफां दाननाय बिफांआव गाखोनाय बाख्रियाव गाखोना नै खामानिफोर ए बा माइ हाननाय माइ फोराननाय बेफोरखौ मावनाय जाया आरो बै आमथिसुवानि सानखालि खोनादोंना नोंथां खोनादोंना खोनायाखैथाय नोंथाङा आमथिसुवा फैनायनि सिगां बर'फोरा गोजौआव दैखांनानै दोननाय माइज्लिखौ हायाव बोख्लायनानै दोनो आरो गोजौआव दैखांनानै दोनोब्लालायनो जोलैनि बेगरा गला जाया जों गला जायो होननानै फोथायो आरो गाहायाव दोनोब्ला
आमथिसुवा खालि बिफां लाइफां दानोब्ला बिफां एबा हाग्रा जाखांनो रोङा होननानै फोथायनाय जायो आरो बिनिखायनो जोङो आमथिसुवा दान दिनखालि गामिनि बयबो रायजोफोरा ओंखारनानै बिफां लाइफांफोरखौ हाग्राफोरखौ लामानि एबा न'नि हाग्राफोरखौ एवस्रांनो एवस्रांनानै लानाय जायो आरो बै दिनखालि आमथिसुवा सा आमथिसुवा सानखौ सात दिनहालागै बर'फोरा फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेनि स्नि सानाव बर'फोरा न'खर न'खर हाबलायनानै थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाय जालायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओ जोबथा सानखालि न' बां सिबग्रा हासिब हानि संग्रा दो दोख्ला गारहरजोबनायखौ जों बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो न' बांफोरखौ लुना नै मा होनो न' बांफोरखौ लिरस्रांनानै सि जोम सुस्रांनानै उम ओ लास्ट दिनखालि जोङो ओ जों जों बर'नि बाथौ धोरोमारिफोरा ओ बाथौआव बाथौआव बाथि सावो आरो बिदिनो आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो फिथाइ सामथाइ जानायनि गेजेरजों आरो बे बो मोनसे जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे हुदा एबा फोरबो हिसाबै फालिबोबाय थायो आरो जों दाबो बेखौ नागारनो हायाखै बिनि बे फोरबोनि बे फोरबोखौ सावरायखांनायनि उनाव आङो खाथि गासा सावनाय बे फोरबोनि बागैबो एसे सावरायनोसै बर'फोरनि सुबुं सुबुं फोरबोफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे एंगारनो हायै फोरबो बाराद्राय गाजा गोमजायै खुंनाय जायाब्लाबो आबादजों लोब्बा थानाय बे फोरबोफोरखौ बर'फ्रा खुङो आरो खाति गासा सावनाय बे फोरबोखौ असमिया समाजावबो खा थि बिहु एबा खङालि बिहु होननानै बुंनायखौ जों खोनायो आरो बे फोरबोखौ आसिन दाननि जोबथा साननि मोनाबिलियाव खुंनाय जायो आरो बर'फ्रा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय रंजानाय बाजानाय गैयाब्लाबो जोबोर सरासनस्रायै खुसियै खुंनाय जायो आरो बर'फ्रा बे फोरबोआव जानाय लोंनाय रंजानाय गैयाबाबो जोबोर खुसियै खुङो आरो बे फोरबोखौ उम फोरबोखालि थराय फुनाय सोमखोर दुब्लि बारियाव मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जेवारि बाथि सावहैयो आरो बेवहाय हानि बाथि एबा थाइगिर खङाव थाव गुबै होना बाथिखौ सावनाय जायो आरो बे जों माइ दुब्लियावहाय खोमसि मोनाबिलि समाव जेवारि रिथि रिथा जोंनायखौ समायना जोबोर समायना नुयो आरो दुब्लिबारिखौ दुब्लिबारिनि अनगायै बाथौ गुदि बाख्रि गलि ओंखाम संग्रा न'फ्रावबो बाथि एबा साखि सावनायखौ साखि सावनानै सावनाय जायो आरो बै दिनखालि कार्तिक दाना हाबजेननाय आगोल मोनाबिलियाव अर सावनानै खुंनाय फोरबो ओंखायनो बे फोरबोखौ बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुंनाय जायो आरो हाबा जायो एबा सिख्लाफोरा जि दानायाव बाहायग्रा सेवारि लाना दुब्लि बारियाव थांनाय जा थांनाय खौ जों बर' समाजाव नुनो मोननाय जायो सेवारिखौ दुब्लियाव लांना थाव गुबैजों मोजाङै हुगारो आरो बेनि उनावहाय सेवारिजों माइ बिफां बिफांफ्राव हुब्लिरलाङो आरो बर'फोरा जों बर'फ्रा फोथायोदि माइ बिदांफ्रा सेवारि बायदिनो गोग्गो गोलाव आरो रुमबां रुमबां जायो होननानै फोथायो आरो बेबायदि ओ मा होनो सेवारिजों हुब्लिरलाङोबा आरो बर'फोरा बे आबादजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौ खुंनायनि गोबां ओंथि दङ आरो जों बर'फोरनियाव दैज्लाङाव जोबोर दुखु दाहा सहायना बिखानि थैखौ दै खालामना मावनाय आबादा जाहाथे फेलेंदा जाथों बिनि थाखायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो जोङो बाथौआरि बर'फ्रा गासा सावना बाथौ गुदियाव आर'ज गाबो बे फोरबोखौ खुंनायनि गेजेरजों दुब्लिनि माइ आबादफ्रा हामादा जाथों एम्फौ एनलाफ्रा आबाद खौ दाजाथों आबादा गाहाम जाथों बेखौ हास्थायनाय जायो आरो दसेनि हाबाफारि लानानै बर' समाजा बे सुबुं फोरबोखौ जोबोर मोजाङै खुंनाय जायो दानिया आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनो दङ नामा?
औ नोंथां नोंथांनि सावरायनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय आं नोंथांखौनो रोजा रोजा साबायखर बावो
औ गोजोननाय थाबाय मोजाङै खोनासंलनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां। आं दा रिक्सानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायलायगोन। बे रिक्साया जाबाय रोखोमसे साइकेल बुंनो थाङोब्ला मोदोमै मोखायै रिक्साया साइकेलानो नाथाय साइकेल आरो रिक्सानि गेजेराव फारागबो दङ नोंथां साइकेला सासेल' मानसि थाखाय नाथाय रिक्साखौ साथाम मानसिनि थाखाय बानायनाय जादों। रिक्सानि उनथिंजाय सानै आरो सिगांथिं सासे मानसि जनायनि ओ राहा दङ नोंथां सिगांथिं सग्राया ओ आथिंजों फेदेल गानानै सेनखौ फिदिङो आरो रिक्साखौ खारहैयो रिक्साया साइकेलनिनो फोसाबनाय महर बेनि हल खबजाफ्रा साइकेल बादिनो बारा हेब्रे दब्रे नङा स्लिम स्लिम आरो एबा हख्ला हख्लि जायखिजाया लामाजों बेयो खारनो हायो। लामा गुसेबजोंबो बेखौ सालायलांनो हायो। आखाइजों बे जाग्रा रो-रो रोखोमसे बेयो आखाइजोंबो जाग्रा रोखोमसे रिक्साबो दङ बेबायदि रिक्साखौ बोनायाव ओ बोग्राया गारिबा बिदिबा खार नांगौ। ओ गराइ बायदि खारनांगौ जायो नोंथां बेखौ आथिखालाव दा ओ जापान हादराव बेयो जोबोद मुंदांखा
औ
जोंनि हादराव रोजा रोजा बायदि रिक्साया दासिमावबो दङ।
औ
नाथाय सिगांनि रुजुनायाव रिक्साया जोबोद खम जालांबाय बबेबा बबेबा जायगायाव नाथाय थेवबो रिक्सानि बिबांखौबो खम होननानै दा बुंनोबो हाया बेयो सब थाय मोननो हानाय आरो सालायनो गोरलै जायो।
नाथाय सालायग्रा एबा बोग्रानि देहाखौ बियो गाज्रि खालामो गोबां रिक्सा सालायग्रा एबा बोग्रानि खामायनाया जोबोद नेहाथ थोब्ले माब्ले नोंथां। बे थोब्ले माब्ले खामायनायजोंनो बिसोर गावसोरनि बिसि फिसाखौ फोथांनांगौ जायो गुबुन हाबा मोननो थाङियाव उदैनि आदारनि आंखालखौ होखारनो थाखाय बिसोरो बे खामानिखौनो मावथाबबाय थानांगौ जायो नोंथां
औ
नाथाय बे रिक्सानि नि गेजेरजोंनो बिसोरबो गावसोरो गावसोरनि जिउखौ फोथांनानै लाखियो बेखायनो बे रिक्साया बिसोरनि जिउ खांनायनि जोबोद गोनांथार मोनसे राहा नोंथां
औ
दा रिक्सा बेखौ ओ इउरप आरो आमेरिकायाव बेखौ बे आइननि होननानै फोसावनाय जाबाय मा बुंनो थाङोब्ला मा बेवहाय रिक्साखौ बाहायनो मोनला भारतआव रिक्साखौ बाहायनो मोनला होननानै बेबायदि जेबो आयेन बानायाखै नाथाय भारताव दि रिक्सानि बिबाङा सिगांनि रुजुनायाव खम जाबाय बियो सैथो नोंथां
औ
रिक्साया जुनारफोरबायायदि मानसिखौ बजाय बादि लानानै मानसिखौ ओ खारबायनाय नुनांनाया लाजिनांथाव एखमब्ला रिक्सायाव सानायनि बारासो मानसि गाखोयो बेखौ गाहाम हाबा होननानै बुंथावा
औ
मानसिफ्रा एखमब्ला खाफाल हावरिया रिक्सा बोग्रा एबा सालायग्राफोरखौ गाज्रि आखुखौबो ओ बाहायो मोननांगौ भाराखौबो बिसोर गोबां समाव होजोबा बेबायदिनो एसे बेले बेजे खालामो थगाय थसि बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो थारै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आंखाल आरो जौगानायनि रोखा फोरमानानो जादों रिक्सा बोग्राफोर
अ
जोंनि सरखारारा बेखौ बे आयेननि खालामनो नांसिगौ बबेखानि बेखौ खालामनो थांनायाव सरकारा हावरिया आरो हाबा हुखा गैजायिफोरनो हाबा हुखानि राहा खालामनानै होनांगोन दा बे बाथ्राखौ ओ सरजाफानाया गोनांदि आथिखालाव बे रिक्सानि सोलायै ओ इ रिक्सा जायखौ मोब्लिब बेटारिजों बेखौ सालायनाय जायो बेखौ गोबां नुनो मोनसै आरो बै सिगांनि रिक्सा सालायग्राफ्रा बेखौ दा बोजबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेफोरनि गेजेरजोंनो बिसोरो रां आरजिनो हादों। आरो सिगांनि रुजुननायाव बेबादि राहाया साबसिन जादों आरो न नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां।
औ।